हेल' ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
दा जोङो होनब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनायसै नामा?
औ ।
औ दा आं नोंथांनाव जोङो जिथु फरायसानिफ्राय बा दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो । ओ गाव हारसिङै दावबायनाय बा माबेबा मोनसे गावनि जिउनि थांखिखौ लानानै दावबायनाय बा सोरबाफोर ओ हाजो थिखिनि दावबायनाय बा दैमा दैसा दावबायनाय बिबदि आरो गुबुन हादर दावबायनाय बेफोरबायदि थायो । बा फ्राय फरायसाफोरनि दावबायनाय आं दा गिबियावनो सोलोंनो सानो जेनेबा ओ फरायसाफोरनि ओ दावबायनाया फरायसाफोरा फरायनायखौ लानानै जे फरायसाानिफ्राय दावबाया बेफोरबायदि दावबायनाया बेसेबां गोनां बा बेफोरबायदि दावबायनायनिफ्राय फरायसाफोरा माबायदि गियान मोननो हायो होनना नोंथाङा सानो एसे बेफोरमायनानै होलाय ।
दावबायनायाथ' फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार । मोनसे आयदा फरायसा जाबाय जेब्ला जोंनो दावबायनो थाखाय गोख्रों गोसो नांगोन आरो । गोख्रों खामानिफोरखौ मावलांनो नाजानांगोन ।
नंगौ । ओ फरायसाफोरखौ जे फरायसालिनिफ्राय थबायनाय आयदायाव जे लानानै थाङो सानसेनि थाखाय बेबायदि दावबायनायनिफ्राय फरायसाफोरा माबायदि गियान आरजिनो हायो होननानै सानो।
बेवहाय दावबायनो थाङोब्ला माने ओ । गाव जि थासारियाव थायो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बै जाय गाया मा बादि ओ थासारिजों
थायो बेखौ बुजिनो मोनो आरो बेफोर जायगाफोरा ओ बेफोर जायगानि थासारिया माबायदि इखो मोनथिनो मोनो आरो बेबायदि गियान लानो हायो। जे जोङो माबाददि थासारियाव थायोब्ला मोजा मोजाङै थानो हायो।
औ
बहाबा अरनबारि बा जोंनि अनबारिफोर बिदियावबो लानो थाङो अब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौनो साननो हायो जोंदि
जारिमिनारि दावबायनायाव लाङोब्ला
दावबायनायाव लाङोब्ला
ओ हादोरनि थाखाय मा खामानि मावलांनादो बेफोरखौ आरोना? खोनादों ना नोंथाङा?